है
औ मा मा खालामनो लामायावसो दं ओरैनो औ लामायावसो दं आंबो।
मा ओंख्रि?
मिथिया मा ओंख्रि संदोंथाय मिथिथ'वा आलुसो खोमा आलु सयाबिन सो दान।
औ माला गायखांगोन माइया नोंसिना?
मिनथिया सिमा गैया गायखांनायनि
सिमा गैलायलायसिलाय बेसे बुरजा? बेसे बुरजा?
दान हो
बुरजाथार दानो गायखांनाय नङा। हो
बेसे बिगा होनदोंलां?
बिगायानोथ' बेसे जागोनथाय मिथिया।
गाबोन माखासे थांदेरनो हागौ जोंहा
हा
ए जोंना गायग्राफ्रा खामलाफ्रा माखासे गाबोन थांदेरनो हागौ। गाबोन थांदेरबा गाबोन बेसे बुरजा जायो मानसिफ्रा गाबोन हागोन ना मागोन। गाबोन
होमबालाय गाबोन हासिगोन नोंसिना मालाय।
नैबेहाय दंबावोसो हो औ मैया मोनथि खादों आंङो।
आंबो नुहुरखादों।
मोना मोनायाव आं दोंमोन मा खालामदों होननानै सोंहरदोंमोन आं ओहो उन्दुबाय नामा होननानै सोंहरदोंमोन आं साराय दसथाबा ओमफ्राय उन्दुनो हाबबाय होनबाय। जा मेंबाय दिनै उन्दुनोसै बिदि होनबाय
ओमफ्राय
मानो मेंखो होनना सोंहरदोंमोन आं न'आव हाग्रा बारि एसे एवदोंनो फुङाव ओमफ्राय आब स मायना मोनाव आब' समायना मोनाव आलासि जायो रोङो ओमफ्राय आब' समायनाामनिफ्राय दा सादना लिंलांदोंनो। उम ओमफ्राय दादा सादिना लिंलांदोंनो बेरायनो बुंनायाथ' दादा सादिन बेरायनो थांग्राफ्रोमबो बुंनायाथ' दादा सादिनिखौल' खोन्थाखायो।
ओम मा ओंख्रि जाखो?
थांदों। हो
नोंसो मा ओंख्रै?
जाथ'वाखै माबासो थास' बिबारजों बयलार।
नामखौनो बुंबा आबायसो आं नामखौनो रायलाय जाया बिसोरना।
नाम खोनाबानो थिखिनो दावखोसो नामा?
जेरैबो जारला मा होनदों?
नाम खोनाबानो थिखिनाय दावखोसै नामा? दा माथो?
आंनि सिगाङाव दाखलि टाइम टाइम जाग्रोथोंसै समजों बोथोरजों मिलायथोंसै होनाव रागा जोंनो ओंखारदों आं
बिदियाव
नै लांनाय नै मालाबा थांगोन बे समालाय बोथ बोथोरालाय गाव माबाबानो गाव दिहुनबासो ओंखारो दा?
ओंखायनोथ' ब्रा दालाय आरो दालाय बुङाखै आं माने ओरैनोसो बुंहखादों नालाय मा होनो होननानै ओमफाय एथ' बिदि बेरायबाय नालाय आमफाय आं बुंनायाव गावहा समजों बोथोरजों मिलायग्रो थोंसै होनदोंना ओमफ्राय दालाय समजों बोथोर जों मिलायग्रोननायखाय थाङाखै मालाय गावहा।
समजों बोथोरजों मिलायग्रो नायखायसो थांगोननो मालाय।
उम थांथोहाय मालाय बेरायनायखौलाय।
आलदा मालाबा बेरायहैगोन आरो बिस्रिं बेरायहैयो।
आं बिसोरनो बेराजोौब बेरायनायखौ रायजोब्ला आङो नङा। बे जेनेबा आइया आं बिसोरखौ लिङाखैना बिसोरखौ आं ल मानो नांगौ बिसोर आंलाय बिदाखौसो होनदोंमोन दा।
बिदाबाबो जा आलदा थांगोन।
आं थाङाबो मायाबो आं बिदियाव फैसा गारनोबो सोलाबाबो। आं फैजा गारनो सोलाबा। आं बिदियाव गारा फैसाखौ।
जा माइ गायखांबाय बिमानैमोन ज' थांनो होनदों सरलपारायाव।
जोंनाबो सरलपारायाव थांनो होन्दोंमोन मादैया गारि जायगा थोबानो एस सानै लेंहरगोन होनमोन दाख्लै।
सोर मादै? बे आं आंगुरि ना?
गारि जायगा थोबा लेंहरगोन आं होनदोंमोन। दिनै फुजा दङ फुजा दहाय फुङावनो फैदों जोंनाव। माबा आबै लोगो बेगरबो लांदों।
ए
आबै लोगो बेगर आमफाय दाउ लांदों मानै। सुवानि फोथारोनो।
बे आबै लोगो बेगर ना मा बेखौलाय मायाव होयो? बेखौबो होयो फुजायाव बेगरखौ?
ओहो आबै लोगो बेगरखौ गाननोसो। फुजायावबो नङा।
आंहा फुजा दं होननायखाय बेखौलाय मानो लांखो सानदों।
आबै लोगो बेगर लांदों। लेंलांगौमोन बे आंखौ आं माइ गायदों ना ओंखायनो लेङाखिसै।
उम गुजोनखौ
हा?
रावबो गैया गुनजोनमोन गैया।
दङ दंजोबो। फरिखा दं लेखाखौनो फरायाखै।
अ फरिखा जागासिनो?
फरिखा जागासिनो लेखाखौनो फराया ओरैनोसो थाबाय थायो।
माबाया सासेया आब' रुनजुवा लोगो लाहरदोंमोन। दे रायलायनोसै होनदोंमोन ओमफाय दाना देदो होनबाय होनहरबाय आङो अफलाइन जाबावबाय।
हरगोनदां दायो हरगोन आङो र' दा बेनाव। हरलायबायनांगौ।
जेब जेब रागा जाया फ्रामा जाया फ्रामा ग्रुप माबायावबो हरबाय थायो नामा। बाथारो आंहा सोरबा सोरबा मा बा दं नामा देदो रायलायनोसै होनहरबाय थायो।
मानो बिदि हरो जेनेबा ओमफाय?
बाखायो आङो नायनोनो बायो आं आरसिबावसो सोनानै दोनो आं।
जाखाथाराहाय।
ओ नोगोर बाखायो आङो, जेव जेव जाफैजोब बो ओमफाय माबायानो ओरैनो थाबथाखायो।
उम आं बेरायलाबायनोसो लुुबैदोंमोनलै। बेरायनो लांग्रा रावबो गैया बालनि।
माबे?
बेरायनो लांग्रा लाव बेरायनो लांग्रा रावबो गैया होनदां बेरायलाबायनो लुुबैदोंमोन आंखौ।
अबे जायगायाव?
जानला मोनला जायगायावनो ओमफाय थांनोबो बायो आं रागा जोंनो ओंखारलाबायो मानसिफोरखौनो। माइ गायखांबासो र' मा जायो खेनसेल' थांगोन आं। थांबाबो आं बायोलै बेबायदि बेरायबाय थानो।
बेरायनो गोसो गैला आंहा सिमाङावनो बेरायनो मोनबाय थाखायो सामफ्रामबो। सिमाङावसो बेरायो आं। मोगथाङाव बेराया। सिमाङाव मैया ना गुरनानै जा बुरजा मोनबावदोंसो आंहा।
थैदोहाय।
नास्राय बामि ल' मोनखादों
ओइ सानसेयाव साबा मानसिजों मोनोमोन नामा रायलायनो?
गोसोबायदि मोनो सासे मानसिजों खनबा रायलायनो मोनो
सानसेयाव?
सानसेयाव मोनथिया आङो जायखिया सासे मानसिजों खनबा रायलायनो मोनो खनबाल'
बिदि दंख' एबार खनथाम जाबायना दिनैजों उम हो?
नोंबो आंनाव खनबा हरनो हायो आंबो नोंनाव खनबा हरनो हायो माने औ ओमफ्राय नों आंनाव खनसे हराखै दा?
ओहो।
खनसेबो हराखै नोङो।
हरजागोन ना हरजायाथाय दिनै हरनांगोन। मैया हरजायाखैलै आदा बुहुल नाव हरदोंमोन आङो।
औ रायलायानो मैयानो जि रायलायखांबाय गैलाबो उन्दु हैबायबो आं। उन्दुनो
नोंहा मोनजाखांबाय ना मालाय दाख्लै?
मोनदोंमोन मोननाया ओमफ्राय दाखालिनाथ' आं गैला।
हो?
औ ओमफ्राय नै दाख्लै माबा हाबबावदों नैजौ स्निजिनै गासै उम आं रायलायाखैनोमोन नै दाखालि खनसेल' रायलायनानै आब' दें खो जों खोनसेल' रायलायनानै दोननाय ओरैनो दोनदोंमोन रायलायासैनो। ओमफ्राय हारसिंनो मैया नङा दाख्लै दाख्लैहाय हाबफैबाय ना मैयामोन नामा ओहो दाख्लै।
हाबाखै आंना हाबनोनो रोंङो ना रोङाथाय।
हाबनानै नों माबाखौ‌ होआखै? एकाउन्ट नाम्बारखौ हो?
होआसै आं। होआखैमोन आं जायैखायनो मैया हरबाबो जाया हरबाबो जाया। हरबाय आङो जायाबो मायाबानो।
जायाबाबो होनानै ला बेखौ होबानो माबा फैयो ओमफाय बे नों हाजार रायलाय
जायाखै होनदों होबाबो जायाखै।
जायाखै आयया?
मारै जाखोथाय। मैया होबाबो जायाखै नै होदोंमोन आं मैया।
मोननैआवबो होनांगौ मोननै अफसन माबा मोननै माबा ओंखारोना ओमफ्राय बेयाव मोननैयावबो होनांगौ।
माने आं होदोंमोनब्रा ओमफ्राय जायाखै थुबाबो जायाखैनो मैयाबो। अ आं नोंनाव दाख्लै खेनसे हरदों ने? हरदों ब्रा आं खेनसे दाख्लै मायावबा लामायाव ना मायावबानो रायलायनायाव।
औ सोरनाव? सोरनावबा हरदों होनदों ना नों रमारि नि?
बि नालाय माबाल'सो दसेल'सो द' मिनिट। हो?
नां आंनाव हरदों?
सोरो?
नोङो?
बेयाव रुमालिनो हरनाया गावसो हरदोंमोन ओमफाय आं नोंनाव हरदों।
उम
दाख्लैहाय खेनसे हरदोंना आं नोंनाव।
आंना
जारलासो।
नों मैया नोंजों रायलायनाय ओमफाय दिनै औ अनिलाजों खनसे रायजलायदों खोमा। ओमफ्राय दिनै नोंजों। खनथाम खनथामल' बे खनथाम।
जाथ'वा ओंखाम
ओहो माबासो नायगासिनो सिनिमा सो नायगासिनो
दग
मोननायालाय मोनखांबायमोन ओमफ्राय सिनिमा नायगासिनो
औ संगासिनो दासो टाइम माबायानो थाबखौनो जानायानो जाया दा मानि जोंना एसे गोबावजोंसो जानाय जायो मेंनायबो जायोना हो
कारेन्ट थांबावबायसो कारेन्ट थांबावबायसो होनदां दामानि थाब जानाय जायाखै
जोंथिंबो थांबाय
सासे माबा आब' रनजुआ माबा बिहरलायबाय दा आब' रनजु एम भि बिहरदों आब' रुनजुलै एम भि बिहरदों